आं
आ फुंबिलिनि गोजोन हामलायखौ नोंथांनि सिम थाबाय आ नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा
औ नोंथां
बिब्दिब्ला आङो नोंथांजों जोंनि बर समाजनि खुगा मेथाइ मेथाइनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन ओ नों थाङा बर' समाजनि खुगा मेथाइनि सायाव आंनो गुसुङै फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ नोंथांनो हागोन सुबुं औ नोंथां सुबुं मेथाइ एबा खुगा मेथाइ होननानै बुंब्लाथ' बुंब्लाथ जोङो जायफोर मेथाइआ गोदो गोदायनिफ्रायनो सासे सुबुंनिफ्राय गुबुन सासे सुबुंनि खुगा खुगाबो गोदान एबा बारस्लायबोबाय थादों बैफोर मेथाइखौनो जोङो खुगा थुन खुगा मेथाइ होननानै जोङो बुंनाय जायो।
औ औ
खुगा मेथाइआ थुनलाइनि मोनसे एंगारनो हायि मोनसे बाहागो आ खुगा बर' थुनलाइयाव खुगा मेथाइखौबो जों गासै मोनजि बाहागोआव जोङो मोननो हायो। जेरै फोरबोजों सोमोन्दो थानाय खुगा मेथाइ
हाबाजों सोमोन्दो थानाय खुगा मेथाइ गथ' बुरखायनायजों सोमोन्दो थानाय खुगा मेथाइ गेलेनाय जों सोमोन्दो थानायखौ खुगा मेथाइ बेनि अनगायै जेरै खामानिजों सोमोन्दो थानाय खुगा मेथाइ धोरोमजों सोमोन्दो थानाय खुगा मेथाइ मोन्थोरफोरजों सोमोन्दो थानाय खुगा मेथाइ थाय
औ औ।
गायै जेरै बैदासि एप खुगा मेथ थाय बेनि अनगायै जेरै बेलाथ खुगा मेथाइ। मोजां मोनलायनाय एबा ज जंखायलाय खुगा मेथाइ बे फोरनि अनगा ओमफाय बेफोरखौ गाहायै जोङो बर' थुनलाइ एबा बर' समाजाव जोंङो बेफोर मेथाइफोरखौ जोङो मोननो हायो।औ। फोरबोजों सोमोन्दो थानाय खुगा मेथाइ होननानै बुङो बोला फोरबोजों सोमोन्दो ला खिनानै समाजनि फोरबो बोयाव। खननाय खुगा मोथायखौनो फोरबोजों सोमोन्दो थानाय खुगा मेथाइ होननानै जोङो बुंनाय जायो।
औ औ।
जों सोमोन्दो थानाय खुगा मेथाइ होननानै बुंङोब्ला जेरैनि बिफां दालाय बारस्लाय बारस्लाय दाउ खौऔआ गाब फैलायबायहाय लोगो। बैसागु बोथोरा स फैलायबाय, बारदै सिख्लाया मोसाफैबाय।
औ।
बेफोर फोरबोजों सोमोन्दो थानाय खुगा मेथाइफोरखौ जोंङो मोननो हायो। बियो बैसागु बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै खननाय मोनसे मेथाइ, खुगा मेथाइ।जाय मेथाइआ गोदो गोदायनिफ्रायनो सो लिबोदों। बेनि अनगायै ज जेरै हाबाजों सोमोन्दो थानाय खुगा मेथाइ जायफोर मेथाइखौ गोदो गोदायनिफ्राय हाबायाव खनबोनाय जादों बे मेथाइखौ मेथाइ होनो हाबाजों सोमोन्दो थानाय खुगा मेथाय। नाय होन्नानै बुंनाय जायो बे मेथायहा नाथाय खनजेनगिरि एबा जोनोमनि जेबो थं थंखौ जोङो मोननो थाङा।
औ औ नंगौ।
औ हाबाजों सोमोन्दो थानाय खुगा मेथाय होननानै बुंब्ला बिथां जेरैहाय ओइ बैराथि ललिया। नोंनि बाबा बांसिन गय खावनायखौ जालिया। जालिया बेफोरनि अनगायैबो जेरै खाम दामै सिफुं सुयै सेरजा जथा दामै दामै बरायनानै लाबोनाय बाजै गोदाना जा रौ मारौ दखना गान्ना जोंथा माथा सा सना गान्ना बेसेबांबा समायना बाजै गोदाना। बेफोरबायदिनो हाबाजों सोमोन्दो थानाय गोबां खुगा मेथाइफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौ मोननि समनिफ्रायनो। बोबायाय थानाय एबा बोहैबोबाय जो जोंङो जोलैनि उनाव जोलै बारसिनायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। औ बेनि अनगायै जेरै खुगा मेथाइ। एबा औ गथ' बुरखायनाय मेथाइ। मेथाइ जाय मेथाइखौ गथ' बुरखायनो थाखाय खननाय जायो। बे मेथाइखौनो गथ' बुरखायनाय खुगा मेथाइ होननानै जोङो मिथिनो मोनो गथ' बुरखायनायजों सोमोन्दो थानाय खुगा मेथाइ होननानै बुंब्ला जेरै आव आगै आव। दा गाबसै आगै। खांख्राय लायनो। आफाया थांदों हालेवनो।
अ अ।
आइआ लाबोगोन खांख्राइ जामिनि खांख्राइ मेलेमजों ओंखाम जागोन। बेनि अनगायै जेरै गथ'फोर बुरखायनाय खुगा मेथाइ होननानै बुंब्ला अखाफोर अखाफोर। थालिर थायसे हर। थालिर थाइसे नांला थालिर। थाइनै हर। थालिर थासेबो। गैयलिया गांसेमानि दङमोन दाउखा जालांबाय बेफो बेफोरबायदि खुगा मेथाइ गथ' बुर खायनायाव बेफोरबायदि खुगा मेथाइखौ बाहायबोनायखौ जोङो बर' समाजाव नुनो मोनो बेनि अनगायै जेरै गेलेनायजों सोमोन्दो थानाय खुगा मेथाइ।
औ औ।
गेल गेलेनाय समाव खननाय जायो बे मेथाइखौनो गेलेनायजों सोमोन्दो थानाय खुगा मेथाइ होननानै बुंनाय जायो नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
जेरै गेलेनायजोंसो सोमोन्दो थानाय मेथाइ होननानै दंब्ला जेरै आसौ बिसौ गोमब्रि बिसौ। साल गावोदां गावादां जुजाय अर सिलिं सिला खात खात बेफोरबायदि मेथाइखौ जोङो बर' समाजाव जोङो मोननो हायो। बेनि अनगायै जेरै जों सोमोन्दो थानाय मेथाइ। खुगा मेथाइ। होननानै बुंब्ला जायफोर मेथाइखौ खामानि मावनाय समाव। एबा खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै खननाय जायो। बैयफोर जोंङो। खामानिजों सोमोन्दो थानाय खुगा मेथाइ होननानै बुंनाय जायो।
औ औ।
बर'नि दोरों खुगा मेथाइ खामानिजों सोंनानै थानाय खुगा मेथाइ होननानै बुङोब्ला जेरै ओइ समर ओइ समार न'आव लाबोदों। जोंनि माइ दै फाथ बो बेसर गाससिबो लांफैदो। बेफोर बायदि माइ आबाद बेयो मोनसे। माइ आबाद दैखनायनि मोन सोमोनद थानाय मोनसे खुगा मेथाइ। बेफोर मेथाइखौ जों बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंङो मोनबोदों।
औ-औ
जेरै मोजां मोनलायनाय एबा जंखाय खायनाय मेथाइ
औ-औ
बे फोरबो बे जायफोर मेथाइखौ बैसागु समाव जोंङो बांसिन बेनों मोननो हायो बेनि अनगा दायै जेरै धोरोमजों सोमोन्दो थानाय मेथाइ जायफोर मेथाइखौ धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनानै खननाय जायो। बेफोर मेथाइखौनो जोंङो गुबुनजों सोमोन्दो थानाय खुगा मेथाइ होननानै बुंनाय जायो दायो बै दासि मेथाइ बे मेथाइआव सुबुं थुनलाइनि मोनसे एंगारनो हायै बाहागो। बैगासि मेथाइआव सुबुं जिउआ अरायजोत नंङा बे बाथ्राया रोखा बेेरखांनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिखायनो जाय फोर मेथायाव इसोर सोरजिनाय सुबुं हारिनि थो थैनाय थांनायनि बाथ्राया बेर बेरखांङो। बैफोर मेथाइखौनो जोंङो बैदासि मेथाइ होननानै जोंङो बुंनाय जायो नंगौ ना नोंथां।
औ-औ नंगौ नोंथां।
औ बेनि अनगायै जाहा बेलाथ बेलाथनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुंनि खुगा खुगा बोहैनाय गोलाव मेथाइ महर खन खनथाइ महरनि मेथाइखौनो बेलाट बुंनाय जायो बे बेलाट मेथाइखौ जोहोलाव मेथ हाथाय मुङैबो जोंङो मिथियो। बिनो मोनो। औ बेफोरबादि खुगा मेथायाइखौ जोंङो बर' समाजाव जोंङो मोननो हायो। बेलाव मेथाइ खौ जोङो गोबां गुबुन गुबुन बाहागोआव जोंङो मोननो हायो। जेरै जारिमिनारि बेलाद सैथोजों सोमोन्दो थानाय बेलाद आरो सोमोनांथाव बेलाद बेनि अनगायै राजखान्थियारि बेलाद बेनि अनगायै गोजाम बेलाद बेफोरखौ जोङो मोननो हायो। हायो जायफोरना बेखौ जारिमिन जों जायफोर बेलादखौ जारिमिन जों सोमोन्दो लाखिनानै खननाय जायो बे बे मेथाइखौनो जोङो बेलाद खुगा मेथाइ होननानै बुंनाय जेरै बेफोरनि अनगायैबो जोङो बर' समाजाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बेबायदिनो मोजां मोननायजों सोमोनदो थानाय बेनि अनगायै मोन्थोरजों सोमोन्दो थानाय धोरोमजों सोमोन्दो थानाय बेनि अनगायै गेलेनायजों सोमोन्दो थानाय गोबां खुगा मेथाइफोरखौ जोङो मोननो हायो दा नोंथाङा आंनो बे मेथाइनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ नोंथां अ नोंथाङा खुगा मेथाइनि बाहागै गोबां गोलावै माने गुसुङैबाबो नोंथाङा नंगौ नंगौ खोथाफोरखौ बुंलांबाय ओ खुगा मेथाइनि नो हागोन नोंथाङा जा बुंलांदों आंनि मोनदांनायावबो बेफोरनो गासिबो नोंथाङा खुगा मेथाइनि बाहागो जा बुंदों जोबोर सैथो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ खुगा मे थाइया गोदो गोदायनिफ्रायनो
औ औ
सासेनिफ्राय गुबुन सासेनिसिम माने खुगाजों खुगा बारस्लायबोबाय थानानै सासेया गुबुन सासेनि सिगाङाव खनलायनानै बेफोर बायदिनो बाबेन बोनायनि गेजेरजों खुगा मेथाइआ दिनैसिम आ खालसिम थांनानै दङ
ओ ओ
औ खुगा मेथाइखौ नोंथाङा बुंनायबायदि मोनजिगु बाहागो राननायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा फ्रायखौनो खेवनानै होलांखाबाय थाङा जा जा बुंदों जेरै ओ गथ बुरखायनाय मेथाइ बिदिनो बैसागु मेथाइ
औ औ
आरो गोबां दंबावो मैगं खानो थांनायाव खननाय मेथाइ
औ औ
खानायाव खन्नाय मेथाइ गोबां मेथाइखौ जोङो मोननोहायो नंगौना नोंथां
औ नोंथां औ
जोङो गामि गामि ओह गामि सहर माब बा गामि ओनसोलाव जों माने गामिनि सिख्लाफोरा बा गथ गथायफोरा बा बुरैफोरा इदिनो बेलासि समाव बा मोनसे सम लानानै ओ लामा फोराव बा अबेबा हाग्रायावहाय दिं खिया मैगं खाहैनायाव खान्नाय मेथाइ थास बिसं खानायाव खननाय मे थाय थास बिथराय खानायाव खननाय मेथाइ बेफोर मेथाइखौ जोङो बर समाजाव नुनो मोननाय जायो आरो बोथोर जों सोमोनदो गोनां मो ओह मेथाइ होननानै बुङोब्लाजों आबाद मावनायाव जेरै माइ गाइनायाव खननाय मेथाइ आलि दाननायाव खननाय मेथ थाय बिबदिनो खोथियाब फुनाय आरिब फोराव दुखु दाहानि ओह दुखु दाहा खौ बेरखां होनो थाखाय खननाय मेथाइफोरखौ जोङो मोननाय जायो बिबदिब्ला दे नोंथां दोनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथनोसै औ औ